हेलौ नोंथां खोनादों ना औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांखौ ओ। फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागो बागै सावरायनो सानदोंमोन । नोंथांङा सावरायनो सम होनो हागोन ना । अ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओ ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ ओ माबायदि खुंङो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां। ओम बैसागो बैसागो फोरबो होनबाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बैसागु जोबोद गाजा गोमजायै बर'फ्रा फालिबोखायो नंङा होमबा ।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंङो बैसागुखौ ओ मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो। मोसौ बैसागो मानसिनि बै सागो जोंङो मैसौ बैसा गोआव जोंङोहाय मोसौखौ ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा दिनाव थुखैनाय जायो आरोना ।
औ
जोंहा मोसौ थुखैनायाव माने गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायफोर बो नांगौ जायो आरो बे खौ माने जोंहा जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बै दिननि सानसे सिगांङावनो माने जोंङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमनाय जायो । जेरैहाय लाव फानथाव दिगलि लि दि थाराय हालदै बेफोरखौ हु आरो ना बिनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बे दिनखालि माने जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै माने बैफोर फिथाइ सामथाइ होनाय फोर खौ माने आइजोआव मोजाङै हाना लानाय जायो आरोना।
नौ नंगौ।
बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ जाम फै एबा फोथार बेफोराव लांना जामफै नाला फुख्रि अबावबा बेफोरदियाव दैसाफोराव माने थुखैनाय जायो आरोना। बेयाव माने ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो आरोना जेरै लावजाब लाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेफोरबायदिखौ जोङो
औ
अंखुवा मेथाइखौ खननाय खननायखौ जोङो दास सिमहालागै नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंआ मोसुत थुखैट मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो ओ थालिरनि फस्ला एबा बेबादि एसे दाननानै मानेब बेखौ जोङो ओ फुट थाथुनाय जायो आरो ना बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौक क माने बे दिननि थाखाय उदाङै हगारना होनाय जायो आरो अ बेबादनो जोङो मोसौ बैस सागोआ जोबनानै थाङो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बिनि उनावहाय जोङो बै मानसि टिनि बैसागु मानसिनि बैसागुखौ जोङो हाबथासे एबास थिनाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो बैसागोनि सेथि खालाराव जों गामिनि गेदेर रायजो राजा गिदिरफोरखौ मानोख खुलुमनाय जायो आरो जोंनिबो उन्दैफोरखौ जोङो बिदिनो अननाय बेफोरबायदिब बोर होनाय जायो आरो होनाय जायो आरो ना बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनाव जोंहा मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मैगं थाइगं गो खा गोखै बेफोरबायदि मैगं फोर खो जोंनि ओनसोलफोराव जानाय जायो आरो ना ओ बेखौ जोंनि ओनसो सोलावल' नङा गासैबो बैसागु फालिग्राफोरानो माने बेखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबा दि संख्रान्ति एब बा बेबायदि जानाय खांथिंनाय बेबायदि मैगंफोरा दंखायो नङा होमबा जेरै खुुंखां दिं खिया गासै मि थिंगायाव जे मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौ जानाय जायो आरो सेजौ सेथा मैगं थाइगं बेफोरखौ जायोबा माने जोंनि देहा सोलेराव जेन बेमार आजारफोरा सोमजिया साबफादेरा बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरोना नोंथांमोननि सोलाव मोसौखौ माबायदिहाय थु खैनाय जायो नोंथां?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थुखैनाय जायो आरो नोंथां। ओ‌ बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो गोदाय जोंना बैसागोखौ ओ से दान फालियोमोन होननाय खोनादों आरो जों बिजाबफोरावबो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां? बिदिनो औ गोदो गोदायनि आबौ आबैमोन मोनाबो जोंनो खोन्थाबोदों दा ओ बिदि से दान फालिला नङा होमबा? दाथ' जोंनिया सि नि दानल' स्नि सानल' फालियो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जोंनिया बिदिनो बैसागोखौ मोननै ओ मुंजों मिथिजायो बिदिनो मोसौ बैसागु ओमफ्राय मानसि बैसा गु नङा होमबा? औ बिद्बिनो। ओ‌ मोसौ थुखैखालि जोंना ओ‌ ओ गोबां जेनोबा बिदिनो फान्थाव बिदिनो हालदै गोथां बिदिनो दिग्लि गुथि बिदि ओ फानलावफोर जों बुथुमना लायो नङा होमबा नोंथां थुखैनो थाखाय। थिग बेबायदिनो जों मोसौखौ बिब्दिनो ओ बिदिनो दैमा एबा बिलो बिदिनो हाखर फोराव थुखैनायखौ आं नुनो थांदों आरो। बिदिनो जेब्ला जों मोसौ थुखैनानै फैखाङो अब्लानिया जों बिदि फान्थाव फानिलाव बिदिफोर दिलि गुथिफोरखौ ओ बुथुमनानै लानानै जों बेखौ माला सुयो नङा होमबा औ। बे माला सुनायखौ जोङो बे मोसौनि दोनग्रा ओ गुलिनि बे दरखं मोखाङाव जोङो आलायना दोननाय नुयो आरो ओंखाम संग्रा इसिं न'नि दरखं मोखाङावबो आलायना दोननायखौ आं नु नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ थिग बियो बेबायदिनो बिनि न' अखानायैथ' जोंनिया मानसि बैसागु नङा होमबा?
औ।
नो दुगै लोमै जों न'नि ओ बाथौफोराव बाथौआव जेन'बा आलारि बाथि लगायनानै जोङो खुलुमो बिनि दसे उनाव जोङो ओ गेदेरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ अनो एबा बोर होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो नंगौ।
थिग बेबायदिनो बिदि खुलुमनायनि अनगायैबो जों अननानै गोदोरनो जों जेन'बा गोदोरफ्रा उन्दैनो जों बिदिनो गस्ला बिदिनो गामसाफोर होनानै जों मान बावनायखौ नुनो मोनदों आरो। थिग बेबायदिनो जों न'खरनि बिमा बिफाखौ खुलुमखांनानै जों गामिनि गेदेर ओ जोंनि जाय गेदेरफोरखौ जों खुुलुमहैयो आरो उन्दै
औ औ नोंथां थारैनो आरो। जोंहा माने बैसागो आरो ना? मानसिनि बै बैसागुखौ जोङा बेबायदिनो जोबोद उन्दैनिफ्राय लानानैनो गेदेरसिमहालागे माने बेफोर गाजा गोमजायैनो बे जों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि देलाय मालाय। दख'ना गोदान बेफोर दख'ना बिदन गोमो बेबायदिनो फास्रा रेगे रेगांनि आगर फास्रा गोजा बेबादि बिदिनो ब्लाउस गोजा फु थालाना देलाय मालाय बिफ बेबायदिनो बिबार थुनानै बेबादिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ आरि लानानै जोङो ओ मोसानो थांनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गोबां रोखोमनि बर'फोरनि दोरोङारि दाम जु देग्रा बेफोरदि दङ आरो ना जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा माने बेफोरखौ जोङो। ओ लानानै जेनेबा मो साहैनाय जायो आरो ना
औ
खाथि खालानि ओनसोल गासैनावबो न'खर न'खर हाबनानै माने जोबोरैनो माने रंजानाय। जायो आरोना जोंहा माने बर'फ फोरनि बादि जोंहा बिदि नेम दङ जे बिदि मोसानो थां नामा खायफा गावनि गोसो सो बादि सोराबा माने माइरं सोरहाबा फैसा ए बे बेबादि गावनि गोसो बि गुमाया हरनाय खौ नुनो मोन आरोना। अब्ला बो माने ओ बैसागुआव माने बांसिनै गोदोनि गोदोनि आरो दानि बैसाग गोबां फाराग- थि दङ आरो बुंनो थाङोब्ला ना। जोंहा माने बांसिन बिनि आथिखालाव टेब रेकर्डिं एडिअ'। बेबायदि सल' रेकर्ड बिफ फोरदों माने मेथाइ रेकर्ड खालामनायफोरजोंबो मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना । माने गोबां जोंनि ओनसोल खाथि खाला ओनसोल- फोराव माने जोंफोरनाव माने मो थामहिनबा जों नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मोसानाय जायो नोंथां?
औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जों खायसे खायसे जोंनिया बिदिनो खाम सिफुं जथा लानानै मोसायो आरो खायसे खायसेफोरा बिदिनो बक्सफोर लानानै मोसानायखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां । माने ओ जायहा जायजों ओ रंजानानै मोजां मोनो बिब्दिनो रंजायो आरो नों थिग बेबायदिनो गोदो-गोदाय मोनसे नेम दंमोननो जेनेबा जोङोथ' न'खर न'खर गुबुन गुबुन जायगायाव मोसानो थाङोमोन नङा होमबा गामि खाथि-
अ अ अ।
थिग बेबायदि मोसानो थांनायाव गोदो-गोदाय बिदि माइरं हरनायनि सोलाय बिदिनो ओ दाउदै- फोर माबा बिदिनो मैगं-थाइगंफोर हरो होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां गोदो-गोदाय। दाथ' बिब्दि ओ दाथ' बिब्दि गैला दाथ' जोंनिया जा ओ माइरं ओ माइरं फैसा हरो जों बेखौनो ओ लानानै- फैयो नंङा होमबा नोंथां।
औ
बिदिनो जोङो गामि खाथि-खाथियावो ओ मोसा- मोसानानै मोसाखांनायनि उनाव जेब्ला बैसागोनि लास् स्नि सानखालि जों गामियावनो रंजायो नङा होमबा नोंथां
अ नोंथां
औ गामियावनो जों रं जानानै गामियाव जाय जसे माइरं फैसा हरो जों बेफोरखौनो लां जोङो खाना जानो थाखाय हाथाय एबा बाजाराव हाथाइ खामनानै जों जयैनो खाना जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो आरो जोंहा माने अ अ नोंथां
नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो गोदोनि बायदिनो बिदिनो खाम सिफुं दामनानै दाबो बिबदिनो रंजाबोगासिनो नामा नोंथां
औ नोंथां थारैनो मानो जोंहा गोदोथ' जोङो माने गावजों गाव गोदो गोदाय माने अबेबा दंफांनि साया लांदां फोथार बेफोराव माने गासिबो ज' ज' जालायनानै माने बे बैसागुखौ माने गोसो होसारना रंजानायखौ नुनो मोनो मिथियोमोन आरोना आथिखालाव अब्लाबो माने बिनिख्रुइ एसे सोलायनाय फैबाय आरो ना बांसिनखौनो माने रंजायो बेबादिनो रंजायो गासिनावबो खाथि खाथि खाला जोंनि खाथि खाला जिखिनि न'खर गामि ओनसोल दं बेफोराव जोङो ज' ज' जानानै मोसाहैयो आरोना
औ
बेजों लोगोसे आरो आथिखालाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव बेबादि खालाम बेबायाददि बैसागोजों लोब्ब लाना फांसन आरि खुङो आरोना बे फांसनफोराव गोबां रोजाबगिरि, देंखोगिरि बेफोरखौ लाबो मोनाबिलियावहाय बेजों लोगोसे जोंहा उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिमहालागै थुनलाइयारि बादायज्लायनाय बेबायादिनो आरिमुवा होयो जेरै सावगारि बोनाय खिनाय खारनाय बारनाय बा बादायलायनाय हख्रा हरखाब बुंनाय थाबै बुं नाय बेफोरबादि बाहागो खालामनायखौ जों लानो लानायखौ नुनो मोनो आरो ना बेफोरनिफ्रायबो माने अ सासे उन्दै गथ'आ माने गोबां साहस मोनो जेरैहाय बेयाव ओ बेयाव बाथ्रा बुंनानै माने जेनेबा मिथिगौ मिथिना मोनो बेजों लोगोसे जों गोबां गियान बुथुमनो हायो हायो आरो ना ओ बिदिनो ओ जोङो माने बुंनो थाङोबा बेफोरबो जोंनि थाखाय ओ मोनफा मोन बफा बेबायदि फांसन आरि खुंनानै गियान मोननो हायो आरोना। बेजों लोगोसे आरो जोंहा गोबां गेदेमा सुबुं गेदेरफोरखौबो ओ जेनेबा बिबुं थि होनो बोसोन होनो लाबोनाय जायो आरो ना अब्ला बेफोरावबो जों खोनासंनांगौ गोबां गियान मोननो हायो आरो आरो जोंहा गोदो गोदाय माने बे फोरबायादि खुंनाय जायामोन माने बेफोरबादिखौनो फांसन आरिखौनो लोब्बा लानां खुंनाय जायामोन बिसोर माने गावजों गावनो ओ बेबादिनो आ दामजु देग्रा लानानै बेबायदि रोजाबनाय जायोमोन आथिखालावथ' माने गोबां रो जावग्रि लामा खाथि खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरा मानो गोबां लोब लोब फायना रंजा फैयो नङा होमबा!
औ नंगौ नोंथां।
सोलाव बेबायदि फांसनारि खुंनाइ जायो नामा नों
औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों नि एबा ओनसाव जेब्ला बैसा बैसागो बायो बायखांनायनि साननैस थानायनि उनावनो जोंनि गामियाव फांसन खुङो आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि लाइमोनफोराबो बादायलायनाय फैयो आरो गोबां गुबुन गामि गुबुन गामिफो फ्रायबो जों रोजाबगिरिफोर लिंना लाबोनाय जायो आरो नोंथां ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना स समाबो जा फैबाय नङा होनबा नोंथां । औ नोंथांजों ओ बैसागोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां ।